औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ ना?
औ आं फ्रि।
औ औ नोंथांजों बिदिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन दा बे आयडायानो जाहैबाय फालांगि
औ-औ
दा फालांगि होनना बुङोब्लाथ' माने जोङो गोबाङानो माने मावनानै गाव गावनि जिउखौ ओ माने फोथांना लाखिगासिनो ना बा बिदिनो सोलिगासिनो दा फालांगि होनना बुङोब्लाथ' माने गोबां गुबुन गुबुन बेलेग बेलेक फालांगिफोर थायो जेरैहाय माने मैगं थाइगं फाननानै फालांगि मावनाय नङाबा न'आवनो माने माखासे जिब जुनार दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरबायदि फाननानै माने फालांगि मावनानै जानाय बेजों लोगोसे दखानफोर गलाफोर होनानै साहा गला बा बिदिनो गुबुन गुबुन बेसादफोर माने ओ दखानफ्राव होनानै मेथाइनि बेफोरबायदि माने फालांगि मावनानै जानायखौ खौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो फिथाइ सामथायनि फालांगि बा गय बे ओ गय जोंना बर' गामिफ्रावथ' बर' न'खरफ्रावथ' बयनावबो गय बागान था-थाखायोना एसे ब्लाबो बेफोरखौ फाननाय दा बेफोरखौनो फालांगि होन्नानै बुंनो हायो आरो दा ओ जोङो जोंनि माने गामि ओनसोलफोरावहाय ओ मैगं थाइगं फाननानै ओ फालांगि मावनो हायो।
औ।
औ दा बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा ओ फालांगि खौ बांसिन मावनाय जायो मावनाय जायो माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो नोंथां फालांगि होनोबा गय-गय बिफां गायनाय जेनेबा ओमफ्राय जोंहा गय बिफां गायनानै जों फिथाइखौ फानहरनाय जायो बिदिनो जोंहा गय फिथायाथ' आथिखालाव गोबां दामसै नङा होमबा? ओमफ्राय जोंहा ओ गय फुलिखौबो बानायनानै फानहनाय जायो जेनेबा जोंहा ओ बे गय बिफांनिफ्रायनो फिथाइखौ हाननानै ओ बेखौ जोंहा गय फि फिथाइखौ जावहैनाय जायो ओमफ्रायहाय बिदिनो बेखौ जावैनायाव ओ ओरैनो बोसोरथाम थाम बोसोरसो नांगौ आरो। ओ बिदिनो जों बेखौ ओ जावैनो थाखाय मोनसे हानाय गोनां जायो। ओमफ्राय बे हायाव जों बेखौ गायनाय जायो आरो माने हाखौ एसे आवग्लिनानै गय फिथाइखौ फबनाय जायो ओमफ्रायहाय बे बेखौ जोङो बोसोरावनो बोसोर माने गायस्लायबाय थानांगौ आरो नङाबा माने फिथाइया थाया जाहैदों खांखिनि जायो गया फिथाइ थानो रोङि ओमफ्रायहाय बे जोङो बोसोरथामसोनि उनावहाया ओ फानहरनाय-फानहरनाय जायो आरो हाख'नानै ओमफ्राय बिदिनो बे फांसिन सेयावनो ओ बिदिनो द'जि स्निजि रां गाहाम आरो। बेबायदिनो बेखौ फाननानै जोङो ओ गोबां रां आरजिनो हायो आरो ओमफ्रायहाय आरो बोरमा फिसिनायाबो जोंनि ओनसोलाव दा गोबां सोलिसै बोरमाजोंबो जों माने गोबां रां खामायनो हायो बेथ' बांद्राय गोरा नङा प्रसेसा इजि यानो बोरमाखौ माने ओ खानानै दोनो मानो बे हारसिंनो ओ गांसो जाखायो आरो ओमफ्राय बेखौ आरो मोनसे फार्मबो बानायनाय जायो बे फार्माव माने पन्सासथा साथिथा गाहाम बोरमा फिसिनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो बे फार्मफोरखौ बानायनो थाखाय जोंनो लांदां जायगानि गोनांथि जायो आरो। ओमफ्राय आथिखालावथ' बयनिबो न'खराव खेथि थासै नङा होनबा नोंथां? बेनिखायनो बेखौ गामि सिङाव बांद्राय एथ'बां बुरजा बुरजा बोरमा फिसिनाय जाया आरो बिदिनो हाग्रा गुदि गुदिफ्राव बिसि बांद्रो बिसि बोरमाखौ फिसिनाय जायो। माने बोरमाया हारसिंनो गावनो ओ दुरुं खायाबाबो जेनेबा जाहार सनानै गांसो जाहैयो आरो नागिरनानै ओमफ्रायहाय बियो सम जायोबा गाव हारसिंनो गावनि जायगाखौ लाफैखायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो जोङो बोरमाखौ खासिबो खालामनाय जायो माने खासि खालामनानै बोरमाखौ फिसियोबा माने गोबां रां आरजिनो हायो जाहैदों माने बिदिनो दामफोरा बांसिन जायो आरो बिदिनोथ' बोरमाया मासे बिमाया बोरमा बिदिनो माथाम बा मानै गाहाम फिसा होयो ओमफ्राय
औ।
बिदिनो दाम आरो ओ बिदिनो सारि हाजार बा पास हाजार गाहाम बिदि मोननाय जायो ओमफ्राय बेफोर फै- फैसायानो जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो ओमफ्रायहाय दउफि दाउबो फिसिनाय जायो माने दाउ फिसियोबा जोंहा गोबां मुलाम फा बिदिनो जोंहा मासे दउ बिमाया दसथा एगार'था गाहाम फिसा होनाय जायो ओमफ्राय बे दाउआनो लासै लासै देरनानै फानजाहैनाय जायो आरो आरो सोरबाबा बिमानि महर खौलहैफिनो आरो बिमानि महर लायोबा आरो गोबां फिसा होबावबाय आरो बिदिनो एरबावसि सिगोन ओमफ्राय जोंहा दाउ फिसिनो थाखायथ' ओ दाउ दाउ थाग्रा न'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय दाउ दाउ थाग्रा न'खौ दाउ गग्रा होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफफ्राय दाउखि खना बोनांगौ जायो बिदिनो दाउआ दाउदै होयोबा जोंहा दाउदैखौ फाननोबो हायो आरो जोंहा जानोबो हायो आरो जोंहाथ' दावदै जायो। बा देहायाव गोबां मुलाम्फा जायो बिदिनो गोबां प्रटिन मोनो आरो जोंहा आलासि दुमसि फैयोबाबबो बे दावउखौनो फुत बुथारना होनो हायो आरो जानोबो हायो जोंहा बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो आरो ओमफ्राय बेफोर रांआनो बेफोरखौनो माने बेफार फालांगि होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफाय नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माखौ बेफार फालांगि खालामनाय जायो। मा माबा आयदायै एसे
औ औ औ औ दा जोंनियावथ' बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ' गोबां खिनि दङ। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ दउ फिसिनानै माने ब्रयलारनि फार्म बानायनानै बा बोरमा फि नानै जोंथिंजाय माने बोरमाखौहाय लांदां जायगायाव बारिफ्राव बा बारि खनाफ्राव माने एसे लांदां जायगायावहाय माने ओ बेरा दुमनानै होनाय जायो माने औवानि बिदिथ' ओ न' बानायनायखौ नुनो मोननाय जाया। बिदिनो बेराबा गलनो माने बेरा बानायना होनाय जायो आरो बेयावनो माने बोरमा खौ दोनो आरो बेयावनो फिसिनाय जायो आरो मानोना गांसोबो थायो नालाय आरो सम मथे माने जेरै दंफांनि बिलाइफोर निम बिलाइ बिदिनो ज जा बिलाइफोरखौ जायो बेफोर खौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे हांसो हांसोनिबो बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना हांसो हांसोआथ' फुख्रि थाबा मोजांसिन जायोना फुख्रियावनो थायो माने दैयाव थायाना औ बे हांसोखौ माने बिजनेस खालामनाय नुनो मोननाय जायो आरो
औ